हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोना
औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों खोनादों
नोंथांनिसिम गोजोन हाम अ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं
अ आं थिगैनो दं नोंथां अ ओ नोंथां नोंथांना आवासा फैयाखै नोंथां। हेल' नोंथां
नोंथां
औ नोंनिया आवासआ थाथबाय थादों नोंथां
प्रब्लेम जादों दा खोनादों ना नोंथां
औ नंगौ नामा औ दा खोनाबाय दे नोंथां
औ जों होनबा एसे बर'नि संनाय खावनायनि बे रायलायनो सम होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो
औ नोंथां ओं हागोन दे।
औ जोङो बिदिब्ला बर'नि संनाय संनाय होनोब्ला औ अनलाजों दाउजों नोंथाङा जाफेरनो मोनदोंना
औ नोंथां जाफेरनो मोनदों।
औ जोङो बेखौ अनला औ अनलाजों दाउजों संबाहाय जोङो माबोरै खालामनांगौ बेखौ आं एसे सावरायनोसै माबायदि सङो बेखौ। ओ फार्स्टआवनो जोङो अनलाखौ अनलाजों दाउदो संनो गोनांबा जोङो माइरंखौ एसे सोमनानै देग्रोनांगोन आरो देनानैहाय औ दैयाव होनानै खारै बेखौ खारैजों सावनाय जायो ओमफ्राय ओ अनखौ गोदौबाथाय जोङो बेदरखौ होनांगोन बिदिनो नोंथाङाबो बर'नि संनाय खुरनायनि बागै एसे खोन्थानो हागोन ना
औ नोंथां आंबो औ नोंथां आंबो मोननैसो संनाय जानाय बा संनायखौ मिथिगौ आङो दा माबा नारजि ओंख्रि खौ माबादि सङो ओ नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ दे फोरमाय जागोन
खौ ओ जों जोंनि ओनसोलाव आ गिबियावनो ओ नारजि बे नारजि बिलाइ खौ ओ जोङो गोथाङैबो जायो। एनिफ्राय ओ उम औ बे आरो जोङो फोराननाबो बेखौ जानो हायो जायखौ जोङो नारजि ओंख्रि होनना बुङो। नार्जि बिलाइखौ गिबियावनो जोङो बिफांनिफाय खानानै जोङो फोरानग्रोयो फोराननानै जे जेब्ला संनो जायो। अब्ला बेनि बिलाइफोरखौ ओ बिलाइनि आरो थाराफोरखौ गारनानै साफा ओ खालामग्रोना लायो। बेनिफ्राय ओ बे बिलाइफोरखौ जोङो। ओ खारै खारैजों ओ सारायाव होनानै जोङो गिबियावनो ओ बेखौ ओ एग्लिग्रोनांगौ जाहाथे बियो गुन्दै जायो आरो खायफा जोंनिया मा खालामो गोरान बे नारजि बिलाइखौ सिब सेप्लेनाबो होयो खारैनि दैयाव सेप्लेनाबो होयो। बिदिनो ओ जेब्ला बियो ओ ओ गोदौवो अब्ला जोङो मा खालामो बेहाय दै होयो दै होनानै ओ जोंनि नांगौ बादनि सतनि ओ बेदरफोरखौ होनो हायो आरो जोङो। बेदरफोरखौ गिबियावनो एवफ्रांमग्रोना लानांगोन एवफ्रांमनासो ओ बेहाय होनाय जायो ओ जोङो ओ संख्रि बानलु बा बायदिसिना सोरबा मस्ला मस्लि होयो बिदिनो होनानै जोङो ओ बे नारजि ओंख्रिखौ बानायनाय जायो नोंथां ओ नोंथाङा नारजिखौ जानानै मो मोजां मोननो ना नोंथां
औ मोजां मोनो नोंथां नार्जिया एसे गो-खा आरो
औ औ नारजिखौ जोङो माजों माजों जायो ओ उम औ नोंथां
खौहाय जोङो जायो ओमफ्राय अमा बेदर दाउ बेदर नाजोंबो जा जायो जायो औ नारजिखौ जोङो उम एवनानैबो जाजायो ओमफ्राय दै होनानै मैगं बायदि खालामनाबो जाजायो ओमफ्राय
होम
सबाइजों दाउजों जाफेरदोंना औ जाजायो सबाइजो जों दाउजों जाजा जाफेरनो मोनदोंना नोंथाङा
औ नोंथां जाफेरनो मोनदों खोब गोथाव मोनो आं नोंथां
औ सबाइखौबो जोङो बिदिनो सङो खारै होनानै सबाइखौहाय एसे सोमना गुरै खालामनो हानानै गदौ होनानै बेखौ गोदौबाथाय एसे थिंहाय बेदर बे रानना लानानै सबाइजों दाउजोंथ' बर'नि मोनसे ओंख्रि बेबो गोथावआनो बांसिनानो जायो नोंथाङा उम खौ माबायदि सम एसे फोरमायनो हानहोनो हागोन नामा?
ओ सबायजों ओंख्रिजोंङो आङो ओ बारा हानाय नङा नोंथां नोंथाङा हायोबा ओ खोन्थालाय?
औ सबायखौ जोङो ओ गिबियावनो सोमना होनांगोन एसे इनि उनाव अर सबाया ओ गुरै जाबाथाय बेखौ सारायाव होनानै फास्टाव बेयावथ' थाव बाहायखाया नालाय जोङो साराय गुदुङाव य एवफ्रानबाय थारनांगोन एफ्रानखांनानै बेयावहाय ओ एसे खारै खारै होजागोन आरो खारैखौ होनानै खारैनि रिसिजों आरो दसे एवफ्रानबावनांगोन बिनि उनावहाय जोङो ओ खारैया बिसिया रानहां रानहां जाबाथाय दै लुना होनानांगोन दैखौबो बिदिनो खोबहाबना दोनबाय थानांगोन बारा खोबहाबनाबो दोनजाया बेयो मानोना खारै ओंख्रिया गोदौख्लायनो नागिरो खोबना दोनबाथाय बेखौ एरना होबाय थानांगोन जोङो ओ बेवहाय ओ सबाइ ओं वहाय अनला अनलाखौबो होजा होजायो आरो गोदौबाथाय एसे ओमफ्राय गोदौहां गोदौहांजाबाथाय बियो जोङो सागं साना होनांगोन बेखौ गेब्लेहोनायनि थाखाय बेनि उनाव जा जोङो बेदर एवफ्रान ना ला हागोन नालाय ओ बे बेदरखौ सबयाव होनांगोन आरो ओमफ्राय बे होखांनायनि उनाव मस्ला मस्लि होनांगोन आरो गोदौबाथाय बेखौ ओ बेदरखौ होनानै बेखौ खां जागोन आरो नोंथाङा आरो बिदिनो बर' फोरनि बागै ओंख्रिनि बागै माबाफोर रोंगौथि दोङोबा बेलेग मैगंफोरनि बागै खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
आङो आं बर'फोरनि होनोब्ला ओ उम नोंथाङाथ' खोन्थाखाबाय दा उम अनलाजों दाउखौ खोन्थाबाय न'
अ सामुसजों सामुखौ खोनथालाय एसे
अ सामुनि ओ सामुजों सबायजों न अ साम'जों सबायजों साबाइखौ माबायदि संनो ओ गिबियावनो जो जोङो सामुखौ ओ ओं बायदिसिना दंग' बा ओ हाखरफोरावसो मोनो। नङा होमबा उम होमबा अब्ला जोङो बिनिफ्राय ओ गिबियावनो खनग्रोनांगोन हाखर बा दंग'निफाय खनग्रोना लाबनानै बेखौ आगोलावनो ओ साफा खामग्रोनांगोन जोङो साफा खालामनो जोङो ओ खायफाया खारजि होयो संख्रि होयो बिदि होनानै सोमनानै दोनो दसे ओ दसे सम सोमनानै बेखौ ओ हुनानै साफा खालामो फाखामखांनायनि उनाव ओ जोङो बेखौ बेनि बे मा होनना बुङो बेखौ ओ आसुगुर बायदि माबाखौ जोङो। खेबख'नानै गारनांगौ पिनफोर लानानै खेबख'ना गारनांगौ आरो बेनि खिबु बा लानजाइखौ दानस'ना गारनांगौ ओ साम'आ गुबुन गुबुन जादनि थायो माबेबा दाब्ला थायो माबेबा गोलाव थायो माबेबा थुमफ्रु थायो बिदिनो साम'आ गुबुन गुबुन जादनि थायो जोङो बे गोलाव बा थुमफ्रु जाथ बेखौ बुंनोसै बेखौ जानायखौ बे थुम्फुखौ दा बे किब'खौबो दाननांगौ बे दानखांनायनि उनाव जोङो आरोबाव जोङो सोमना दोनजाबावो संख्रि होनानै अब्ला बिनि बिदैफोरा ओ गगारलांजोबो बा बिजानुफोरा गगारलाङो बेनि उनाव जोङो ओ ओ सबायखौ जेरै सङो बिदिनो जोङो संना ला माबानांगौ संनांगौ संनानै
उम
ओमफ्राय आरो बे ओ साम'खौबो एसे एवफ्रामनांगौ गिबियावनो गिबियावनो एवफ्रामनानै बे माबाजों ओ साम' सबायजों लगायनानै जों संनांगौ अब्लानो साबजों साम'जों सबायजों जानो हानाय जायो आरो नोंसोरथिंबो बिदि बिदिनो साब' साम'खौ साम' आरो सबबायखौ बिदिनो सङो
औ बिदिनो सोङो साम' खौहाय जोङो ओ ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि मैगंजोंबो संजायो सबायजोंल' नङा पानिलाव रङा'लाव औ काला दालिफोरजोंबो संनानै जाजायो जोङो साम'आ बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो बेखौ गासैखौबो जा जाया अ साम' फाग्लाबो थायो बेफोरखौथ' जों जाया जानायनि मादाव साम' दाब्ला ओमफ्राय लेंग्रि साम' फिसा फिसा जे दैमायाव मोनो आरोहाय बेखौ जोंनिया लकेल साम' आयिखौ गासिबो जाखायो गायो नङा होमबा
दे होमबा दिनैनि थाखाय बे बेसेबाङावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
दे दे
औ दे